औ
अ हेल' नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दे मा खबर नोंथांना?
मा खबर नोंथाङा आंनाबो दासान्दि मोजांथ'नो दे दा जों होमबा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै सावरायनाय जानोसै ना?
औ औ
नोंथां
औ खोनादों।
अ साफ्रोमनिबो जिउ राहानि सोमोन्दै सावरायनाय जानोसै। खोनादों खोनादोंना?
राहा होना औ
नोंथाङा खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनागासिनो।
औ जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै इसे सावरायनानै नोंथाङा।
अ दा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै सावरायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बर' गामि बा बर' न'खरफोराव ना सानफ्रबो जिउ खुंनाय राहा हिसाबै। ओम। आबादबो मावनाय जायो। बेनि उनाव बर' आइजो दाउ, अमा, बोरमा, हांसो बायदिसिना फिसिनानैबो जोंना जिउ खुं जिउ खुङो बेफोरबो जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे एंगारनो हायि राहा। दा बेफोर दाउ, अमा, हांसो बोरमा फिसि -फिसिनानैनो बर' आइजोफोरा गोबां रां आरजिनानै ओ न'खर सलायनायावबो गोहोम बाहागो लागासिनो आरो बाहागो लानायखौ नुनो मोनगासिनो बा न'खर सलायनायाव रां आरजिनानै बाहागो लानायखौ जोङो नुगासिनो। दा बेबायदिनो दाउ, हांसो फिनानै -फिसिनानै -फिसिनानैनो बर' आइजोफोरा गावनि गथ'- गथाइफोरखौ लेखा फोरोंनायावबो जोबोद हेफाजाब होदों आरो बिदिनो आबाद मावनानैबो। जोंनि बर' न'खरफोराव गोबां सुबुंफ्रा आबाद मावै मावैनो न'खरखौ मोजाङै सालायगासिनो बा सोलिगासिनो दा बे आबाद मावनाय होननानै बुङो नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनायखो नुनो मोनो नोंथाङा एसे बेखेवना नाय।
औ नोंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो औ खोनादों नोंथाङालाय खोनादोंना?
ओ खोनागासिनो।
औ जोंनि ओनसो लावबो औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो जिउ खुंनाय राहाया एखेया नो आरो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाय होनो ब्ला‌ दा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावगोन। बिनि उनाव बायदिसिना ओ बेसर, सबाय, सिबिं, लाइ, लाफा, मुला आरो बायदिसिना उफ्रा मैगं थाइगं होनोब्ला भेन्दि, लेस्रा बेफोरबायदि खौ आबाद मावनानै बेफोरखौ फाननानै हौवा माहारियाबो
औ
ओ खस
औ
आरो गावनि फिसा फिसौ, बिसि गासैखौबो जानाय लोंनाय गासैबो बिथिङावनो सोलोंथाइ दङ
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दा बेबायदिनो ओ बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै आरो माइ आबाद मावनानैनो मो बर' माहारिनि न'खरफोराव हौवा माहारिया बेबायदि आबाद मावनानैनो न'खर सालायगासिनो।
औ ओ हिनजाव माहारिया माबायदि न'खर सालायनायाव खोनादोंना नोंङा?